औ खानादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
दायो एसे जिरायना दं नोंथां फ्रियावनो दंथ'यो जाखांनानै सानसुनि गफ्रा थिगानो दं नोंथां नोंथांनालाय?
अ आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ।
औ औ नोंथाङा फ्रिब्ला। नोथांजों आं नोंथांजों आयदा एबा टपिकसो लाना फैदोंमोन आं नोंथां नों सावरायनो हागोन ना? औ एसे बैसागुनिस सायाव सावरायनानै बिथांजों फैदोंमोन आं बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो एबा बैसागुआव माबायदि रंजा थाइ जायोबा बैसागु समाव मा मा एबा मेला खुंनाय जायो एबा बैसागुनि जोबखांनाय एबा हाबाफारियाव बेबायदिनो फांसन एबा बे बिदिनो मेला खुंनाय जायो एखौ बेनिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा गिबियाव जोंहा बैसागुनि मिलो बुंनो थाङोब्ला। बे आगुनि बैसागु आरो दानि बैसागु एसे। जों बेयावबो जोंहा गोबांथार फारागखौ जों नुनो मोननाय जाबाय।
औ औ।
आगोलनि बैसागुआवहाय जे आबै आबौमोननि समाव बैसागुखौ। स्नि सानसिम फालियोमोन होननायखौ जों खोनानो मोन्दों जोंथ' मोनबोआसै बार' जों। आगुनि बैसागुखौ फालिनायाव जोंहा बेवहाय। जों फालिबोनो मोनासै जे गोदो आबै आबौमोनहा जे जोंङो। खोन्थाना गालांदों। गोदोनिखौ जों बेखौनो खोनादों जे बैसागुखौ गोदो स्नि सानसिम फालियोमोन होननाय जों खोनादों।
औ।
बैफोराव जोंहा बैसागुखौ गिबियाव जे मोसौ बैसागो मानसि बैसागो। गोबांथार बिदिनो नाम होनानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियोमोन गोदो दा जों गिबियाव मोसौ बैसागु बुङोब्ला जों। मोसौखौ थुखैनो थाखाय मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जों फिथाइ सामथायाइ माखासे। थाइखा लाव फान्थाव जोगोनार। आरो माखासे बै बिबार मोखोना बिबार बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायोमोन। जाहाथे मोसौनो। माला गानहोनो थाखाय थुखैखांनानै समायना रमायना। साजायनो थाखाय मोसौखौ बिनो जों बेफोरखौ जगार खालामनानै लायोमोन आरो जगार खालामो। खांनानै जेब्ला सोरांनो नेक्स्ट दिन फैयो अब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय। सोरांग्रोमोना। जे मानसि दुमसि सिखारखारैनि सिगां जोङो मोसौखौ दैमा -दैसा दैसा बिलो बिलोमायाव लांनानै थुखैहैयोमोन गोदो दाथ' आरो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला ब खाथिनि फुख्रि दंखल बायदि आरियावनो थुखैसै दा गोदो बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदियाव लांगोमोन लांनानै मोसौखौ थुखैयोमोन थुखैखांनानै जे जेरैबायदि सुबुं माहारिफ्रा बोसोर गोदानाव गानै जोमै गोदान गोदान जि जोम गानो थिग बिदिनो मोसौखौबो गोदान गोदान बिबुंजों जोंहा खायोमोन खायो दाबो खायो आरो। थुखैखांनायनि उनावहाय जे मेथाइ खनो गोदोनिफ्रायनो जे मानिबोनाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था नै बेफोरबायदि मेथाइखौ। खनो दासिमबो खनो
औ।
आरो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा जे बेलासिथि बेलासि जों गासै जे गामिनि मानसिफोर सेंग्रा सेंग्रा ज' लोगो नांनानै गोदोनाथ' मैहुराव थाङोमोन दा दानिया मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंङो हाजों बा अबेबा। मोनसे हाग्रा बारि बेफोराव थांनानै जोङो। गोखा गोखै नागिरना थाङोमोन जायखौ जों खुंखा जानाय होननानै बुङो। दा बैफोरखौ लायनो थांनायाव जोंहा माखासे गोबांथार रोखोमनि मैगं थाइगं जोङो बुथुमनानै। बेखौ एसे बेखौ एसे बुथुमनानै लाबोनानै जोङो जाफैयोमोन बे मैगंखौ जोंहा जौसे जुथा जोङो बेलेग बेलेग रोखोमनि मैगंफोर बुथुमनानै जों जायोमोन आरो दा बेफोर बर' दङ जेरै खिफि बेन्दों मानि मुनि बुथुवा बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै ज' एवनानै बाजि जायोमोन आरो दा जोंहा बेयाव गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि जे बैखौ जायोब्ला जोंनि गोदान बोसोराव जेरै जेसेबांखि बेराम आजार फैगोन जों बिनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो फोथायनाय दं नाथाय बे गोदोनि बैसागु नाथाय दानि बैसागुआवबो बेफोरबायदिनो एखे बेनो जोंहा एसेबो एसे एनैया सोलायबाय थेवब्लाबो जों बैसागुखौ फालियो दानि बैसागु फालिनाया जाहैबाय जे थाम एबा ब्रै सानसिमल' फालिनाय जायो बिनि उनावहाय मोसौ बैसागु जोब खांनायनि उनाव मानसि बैसागु सुबुंफोरा जेरैबायदि गाजा गोमजायै जों मोसायो रंजायै बाजायो जोंनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु बर' हारिनि बेफोरखौ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंग गोना बेफोरखौ लानानै जोंनि बैसागुआव बर'फोरा बोराय बेनथ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' दख'ना गोमो गाबनि दख'ना आरो गोजा गाबनि फासरा खर'आव बिबार लानाय बायदि बायदि बिदिनो देलाय मालाय रंजा बाजायै बैसागुखौ फालियो आरो दा आरोबाव नोंथाङा बुंबावदोंमोन जे बैसागु जोबखांनायनि उनावहाय जे फांसन बायदि आरि खुंनाय नङा होमबा नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला ब्ला गोदोनि बैसागुया बेफोरबायदि स्टेज प्रग्राम बायदि आरियाव फैयाखैमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
नै दानि जेनेरेसनावसो जे बे बैसागुखौ जौस्रांसिम लाबोबाय दा बेखौ जों बुंनांगोन एसेबाबो डेभ्लप जाबाय जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदो बिदिनो खननाय रंजानाय बाजानाय बांसिन सुबुंफोरा जौ जुवा बायदि आरिजोंसो बैसागुखौ फालिनानै बारहोहरोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा बैफोरबायदिखौ लुबैला बिदिनो समा जोंना नसथ' थांगोन बेफोरखौ साननानै जे बैसागुु सातदिन फालिनांगौखौ जोङो सानब्रै सानथाम बेफोरावनो फालिनानै जेसेबांखिनि फालिनांगौ बेखौ नियम निथि जों फालिनानै जोंहा बैसागुखौ जों बारहोहरो आरो नाथाय जों बिदि नङा बैसागुखौ स्नि दिन फालिनांगौखौ ब्रै सानसिल' फालिनानै जे बैसागुखौ जोङो बावगारलांगोन बेखौल' नङा दि जों बैसागुखौ फालिनायखौ गारा दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां
अ ओ बैसागुथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो फालिबोगासिनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ गोदोहाय जेरै फालियो दाबो बेबायदिनो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों बाद दायो दायो एसे सोलायबाय आरोना मानो होनोब्ला गोदोनिफ्राय दायो रंजानाया एसे बेलेगसिन जाबाय गोदोनि बायदि बेबायदिनो बांद्राय बेबायदिनो रंजाग्रा गैयामोन दाथ' गोबांबो बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला जमा जमा ओंखारनानै बेबायदिनो बैसागु समावहाय बिदिनो गाजा गोमजा रंजानायखौ जों नुनो मोनो ओ आरो बेबायदिनो नोंथां होननाय बिदिनो मोसौ मोसौ बैसागु एबा मानसि सि बैसागु बिदिनो मोसौखौ थुखैनाय बिदिनो गोबां माने हाबाफारिखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दाबो मानो होनोब्ला गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो मावबोबाय थानायानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नोंथां होननाय बिदिनो ओ बेबायदिनो बोसोरसेयाव हाय गोबांबायदिनो मैगं थाइगं गोखा गोखै जानानै बेबायदिनो गोबां माने ओ बे बेमार फोरब्लाबो गोजानाव थांनायनि जेनेबा बेमारफोर जायैनि आरो नोंथां नुनो आरो बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्लाफोर बेबदिनो जमा जमा रंजा फानाय मोसानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां माने ओ गावबा गाव गामिफोरावहाय रंजानानै मोसा थांनायखौ जों नुनो मोनदों एबा बेबायदिनो ओ गामिनि गामि ओ लोगो नांनानै जमायै ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनदों रंजानाय जौगासारबाय आरोना गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आरो बेबायदिनो ओ बैसागु बैसागु बैसागुआवहाय मानागिनाय एबा रां रुफा मोननायखौ बेबायदिनो जयै ओ खाना जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बैसागु जोबखांनायनि उनावहाय बैसागु मेला खुङो नङा होमबा नोंथां बैसागु ओ बैसागु मेला खनाय खुंनायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय गोबां माने बिदिनो ओ ओ बेबायदिनो मोसानाय मेथाइ खननाय खेला गेलेनाय गोबां बायदिसिना रोखोम समनि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो दा गावबा गाव गामिजों गामि माने बेबायदिनो ओ बाद दिलायनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा बिदिनो मोसानाय बादिनाय एबा बिदिनो भलिबल गेलेनाय गोबां माने बायदि बायदिसिना रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बे मेलायावहाय गोबां बेबादिनो मेला समावहाय ओ मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै रंजानायखौबो जों नुनो मोनदों एबा बेबायदिनो आलासि महरै हांख्रायना लाबजानायखौ जों नुनो मोनदों एबा नो सिंगार महरै लाबो जानायखौबो जों नुनो मोनदों गोबां बुङो ब्ला गोबां बाथ्रा ओंखारो आरोना नोंथां दायो जोंहा नोंथांजों सावरायनाय नोंथां औ जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां होनबा बिदिब्ला औ